औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं दिनै बर' समाजखौ बोरैहाय जौगाहोनांगौ बर' समाजखौ जौगाहोनोब्ला जोङो ओ मानसिफोरा बा जों सुबुं माहारिया जों बर' हारिया मा मा खामानि बिथां खि लानांगौ बिनि सायाव बिनि सायाव आं नोंथां सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सा औ सावरायजागोन नोंथां सम दङ।
औ ओ जोङो बर' समाज होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे ओ जोङो समाज जानांगौब्ला जोङो गासैबो जोंहा बेयाव रायजो थानांगोन नङा होम बा बे समाजाव जोङो मोनसेल' हारसिं न'खरजों मोनसे समाज जानो हाया नङा होमबा बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गामि समाजखौ लानानै गामिनि माने रायजो समाजखौ लानानैसो मोनसे समाजा जायो नङा होमबा। आरो बे समाजनिफ्रायनो जोङो ओ गामिनिफ्रायनो जोङो एरिया जायो एरियानिफ्रायनो जों ड्रिस्ट्रिक्ट जायलाङो नङा होमबा। बिदिनो जोङो ओ रायजो जालांगोन बिदिनो जोङो हादोर जालांगोन नङा होमबा। बेनिफ्रायनो जोङो हादोरमा मानो मुलुगानो जोंनि बे ओ गासैबो खामानियानो जोङो समाज मोनसे बिजोंनो सोलिनानै गिदिंनानै बेंख'नानै दोङो आरो नङा होमबा। जों जेरै मोनसे न'खराव जोङो माबा गंफा हाबा हुखा सारादु जायोब्ला जों बिथांमोननि न'खराव जोङो गामि हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरा जों बिथांनाव हेफाजाब हैयो। नङा होबा सोरनिबा हाबा जायो बेफोराव रायजो फ्रा खामानि मावनानै बावउसोमहैगोन बेफोरबो मोनसे जोंनि समाजनि बियो मोनफा हाबा नङा होमबा। जेरै नोङो गाव हारसिंबाथ' नों बिदि नों खालामनानै लानो हाया। आरो गाव हारसिंथ' मालाबाबो नोङो हाबा खुंनो हाया सारादु बा मिथिं दावथिं खुंनो हाया नङा होमबा नोंथां।। थिग बिदिनो जोंङो समाज जानोब्ला जोङो बेफोरबो थानांगोन आरो मोनसे गामि समाजाव जोङो मोजां ओ आखल आख खु सोरजिनो हाब्लासो जों गामिनि मानसि फोरजो जों अनसायजागोन आरो मोजां जोंङो समाजजों गोरोबनानै थानांगो हागोन। आरो जों समाजजों गोरोबनानै थानो होब्ला जोंङो नोंथांनि न'खरावबो फैना मानसि फैनांगोन गुबुननि न'खरावबो मानसि थांनांगोन नङा होनबा नों गुबुननि न'खरावबो थांनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा बिदिनो जोङो गेदिमबानो थाबाय थागोन आरो आरो नोंनि सोरनिबा न'खराव थांनानैबो नोंङो सोरखौबा नोंङो ओ आरा माने आलासि हिसाबै बेरायहैनाय थांनाय बेफोरबो जोंनि समाजावनो जोंङो जाफ्लेबाय थानाय बर' समाजनि बि फोर मोनफा मोनफा माने हाबा बायसा आरो नङा होनबा नोंथांनि न'खराव बो मानसि फैगोन आंनि न'खर न'खरावबो मानसि फैगोन बेखौ नोंङो मानसि हिसाबै नोङो रायदावना हरनाया मानसि एबा जोंनि समाजनिनो बिबान नङा होमबा आरो जों समाजखौ फोजौनोब्लाथ' जोंङो फारफ्रोमनिबो बिथिङाव जोंङो जौगानाय नांगोन जोंङो ओनसोलाव जेरै जोंनि फरायनायनिफ्राय लानानै लामा दालां बेफोरनिफ्राय लानानै जों जौगानांगोन अब्लासो जोंनि बेफार फानि जो खालामनानै जोंङो जौगासारलांनो हागोन आरो नङा होमबा जोंनियाव जुदि लामायानो जुदि गैयाब खारहोनानै जों जोंनि हान्था मेलाखौ खालामनो जों सोरजों थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन खालामनो नङा होनबा? बेनिखायनो जों समाजजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाबो जौगानाय जानांगोन। बिदिनो जोंङो थासारिखौ जों मोजां खालामना लानो हाबासो जों मोनसे समाज रायजो खौ जोङो मोजां डेभलप रायजो खालामनो हायो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनायनि जाहोना जाहैबाय। बोरैहाय खालामोब्ला जोंङो मोनसे समाजखौ जोंङो गोजौ फारसे दावखोनो हाबावगोन? बेनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोनना आंनो?
औ। ओ बिनि बेलायाव आंङो नोंथां बेखौनो बुंनो सानगोन खि ओ जोंनि समाजखौ जोंनि मोनसे समाजखौ बा जोंनि रायजोखौ ओ जोंङो फोजौनो थाखाय बेफो फोजौनायनि बिबाना जों साफ्रोम सुबुंफोरनावबो दङ होननानै आं सानो आरो। बिनि मेन जाहोनानो जाबाय जों सुबुंफोर जों सुबुंफोरा जोंङो जों खामानि खामानिखौ मावब्लासो जोंङो गोरोबलायनानै थायोब्लासो जोंङो जोंनि समाजखौ जोंङो फोजौलांनो हा हागोन होननानै आं सानो आरोना मानोना जोंनि मोनसे समाजावहाय जोंङो जों सुबुं माहारि जानानै जोंङो बिजों बे बैजों बे जोंङो नाय ज्लायनो हायाब्ला गोरोब्लायनो हायाब्ला जोंनि समाजफोरा बायलांगोन बेजों लोगोसे औ बिनि लोगो बेजों लोगोसे जोंनि गोरोबज्लायनायजों जोंनि न'खरफोरा गोरोबज्लायनाय गैया ब्ला जोंनि न'खर बायलांगोन जोंनि न'खरजों लोगोसे जों समाजाबो बायलांगोन। होनबा जोंनि न'खजों बिनि न'खरजों मिलाय लायनो हाया जोंनि समाजनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो मावलांनो हानाय नङा आरो जोंनि समाजा जौगानाय लामायाव फैनाय नङा होनना नै आं सानो आरो। औ जोंनि न'खरजों बा मोनसे न'खरजों बै मोनसे न'खरजों जोङो मिलायज्लायो ब्लासो जोंनि समाजनि खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन मानोना जोंनि समाजनि खामानिफोरखौ माव नो थाखाय मोनसे न'खरा मोनसे न' खरा जोंनि समाजनि खामानिफोरखौ मावजोबलांनो हाया आरो हारसिं मानसिया जोंनि ह समाजनि खामानिफोरखौ मावजोबलांनो हाया बिनिखायनो समाजनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो नांगौ ओ न'खरनै न'खरथाम बिदिनो गोबां न'खरफोर ज'मा जानाय खौसेथि जानायखौ जोंनो नांगौ आरो बिनिखायनो जोंनो ओ मेइन पइन्टानो जाबाय आंनि बादिब्ला जोङो गोरोबज्लायनांगौ आरो बा जोङो खौसेथि जालायनांगौ आरो जोंनि समाजखौ जोङो जौगाहोलांनो थाखाय मानो होनोब्ला खौसे गैयाब्ला जोङो जौगाहोनो हानाय नङा थिग बिदिनो जोंनो थाखाय जोङो खौसेथि जानानै जोङो जोंनि जिवाव जोङो दावगालांग्रोनांगोन बिनिफ्राय जोङो जोङो सासे ओ ओ जोङो सोलों सोला जोङो ओ
जोङो गोरों जानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौबो जोङो ओ दैदेनलां हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा होननानै सानो नों
औ नों नोंथां नोंथां बुंनायाबो एखे जोङो समाजखौ जों फोसाबनोबा गाव हारसिं हाया बे सैथो खोथा नङा होमबा जोङो गामि ओनसोलनि गासैबो जोंनि साननाय ह'नायफोरा सिन्था धाराफोरा मोजां जानांगोन जोङो समाज फोसानोबा जोङो ओ गाज्रि गुबुंले जायखौ जोङो गाज्रि गुबुंले होननानै बुङोब्ला जोंनि जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेफोरनिफ्राय जों अरायबो गोजानाव थानांगोन जोंनि हारिया नङा होमब्ला जोङो मोनसे हारिखौ जोङो निसा बुस्थु जोङो हाथियार हमनायनि लानानै जेरै जोङो निसा बुस्थु आरो जौ लोंनाय बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव अ बो थानो हानांगोन आरो मानोना जौ लोंनायजोंबो मोनसे समाजखौ नोङो सिलिंखार खालामनो हायो होननानै जों बुंबाबो गोरोनथि जाया मानोना बे ओ जौ लोंनायजों बोरै सम गुबुंले जायो होमब्ला सापस बै न'खरसेया जुदि जौ लोंनानै बिनि न'खरा सिलिंखार जायोबा बेनो समाजनिबो एफेक्टाव गोग्लैगोन नङा होमबा जेरै दाबसे गामियाव जौ लोंखर बिराद लोङो अब्ला बिसोरो लोंनानै बिसोरो दावराव दावसि खालामगोन आरो गुबुन मानसिखौबो बिसोरो जौ लोंनो फोरोंलांगोन बेबायदिनो ओ बिसोरनो गु गुबुंले समाज फोसाबनायावबो बिदिनो गुबुंले गोहोम खोलैहोगोन आरो बिथांमोनहा बेखायनो जोङो जौ लोंनायनि फाय निसा बुस्थु जानायनिफ्राय द्राग्स जानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ जोङो मोनसे गे गेरेमसा समाज हिसाबै जों दानो हागोन आरो आरो बेफोर रखम खालामनायखौ मावनायाबो जोंहा गामिनि गासैबो माने बिथोन लानांगोन जायफोरा उन्दै गथ' समाव जिथोरो जौ सेरा बिदिनो द्राग्स ओरि जायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो रायजोआनो साहा होनांगौ बा बिसोरखौ ओ आयेन बायसायै बिथांमोनखौ साजा होनो हानांगोन नङाब्ला जों होबथानाया गोब्राब जाबाय मानोना आथिखालाव सोर मा बुस्थुखौ मा गाज्रि बुस्थुखौ जोङो लानानै फैयो फैनानै बिथांमोनहा उन्दै गथ'फोरनो बिदिनो हामाखौ सोनानै होलांनाय दिनै न'खरफोराव बिसोरो दुम दाम खालामहैयो बिदिनो उन्दै समावनो बिसोरो गारि गुरा बिनानै दिनै गारि साखावनानै बहाबा एक्सिडेन्ट जाहैगोन बहाबा थैहैगोन बेफोर रखमा जोंनि समाजाव जाफ फ्लेबाय थादों बैफोरबो समाजनि बेरेखा खामानि आरो बेफोरनिफ्राय जोङो जानगार थानोब्ला गारजेन बिमा बिफा फोरा लोगोसे समाजनि मानसिफोराबो नायनांगोन आंनि गथ'खौ बुजायनो हायाबा आंनि गथ'आ जुदि गोरोन्थि खालामदों बेखौ बुनायखौबो नों बिमा बिफाया बाजानो मोननाय नङा आरो मानोना बै गथ'आनो आरो गुबुन गथ'खौबो बे हामा खालामगोन ना नङा होमबा बेफोर रखमनो सासे थियानो सानै खालामगोन सानैयानो साब्रै खालामगोन बिदिनो साबा एरलांबाय थायो जेनेबा मानोना गाज्रि हाबानि थाखाय सिकेनावनो लोगो मोनगोन नोङो नङा होमबा नाथाय मोजां खामानि मावनो थाखाय नों गोबां सेक्रिफाइस खालामनांगोन गोबां खस्थ' खालामनांगोन सासे मोजां मानसि जानो नों गोरलैनो जानो हाया बुंनायाव गोरलै बियो नङा होमबा नाथाय हामा जानोबा जों सेकेनावनो सोलायनो हायो। अवान मिनिट केेन सेन्स आवार लाइफ होननाय बाथ्रा इंलिसाव दोङो नङा होमबा बिदिनो जोङो। गाव गायनि गाज्रिखौबो जोङो सोलायनो से सेकेणडबो नाङा जेनेबा हामा जानो। बेखायनो जों बेफोरखौ फोसाबनोब्ला नोंथाङाबो हेफाजाब होनांगोन आंबो हेफाजाब होनांगोन। बेयाव हिनजाव हौवानि जेबो फाराग गैया आरो समाज फोसावनायाव हिनजावफोराबो गोबां समाजखौ फोस फोथाबनो हायो दिनै मुलुगावनो हिनजावफोरा प्रिथिबिखौनो सालायबाय दं नङा होमबा। गोबां रायजोनि हादरावनो गोबां रायजो हादरावनो दिनै आइजोफोरानो प्राइम मिनिस्टार जानानै दं नङा होमबा बिदिनो आइजोफोराबो गोबां जौगाबाय। अब्ला नोंथांनियाव आं सोंनो सानो बोरैहाय जोङो समाजखौ फोसाबनायाव आइजोफोराबो बाहागो लानांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय आंनो
औ समाज फोजाबनायाव गावनि जोंनि आइजो फोरा माबोरै हेफाजाब खालामनो हायो होनोब्ला जोंनि आइजोफोरा जों गाव गावनि गथ' गथायाइखौ मोजां जोथोन लानायनि गेजेरजों जों जोंनि समाजखौ फोसाबलांनो हागोन। मानो होनोब्ला जोंङो दायो जोंङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो हाया। खैब्ला इयुनाव जोंनि समाजखौ फोसाबगोना जोंनि गथ' गथायानो बिनिखायनो जोंनि गथ' ग' गथायखौ जोंङो मोजां लामाथिं दिदेनलाङोब्लासो जोंनि गथ' गथाय समाज फोसाबनो थाखाय सासे मोजां सुबुं जाहैनो हागोन बेनिखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बे गथ' गथायखौ फोसाबनांगौ जोंनि हौवा माहारिफोरा जोंनि ओ माखासे जोंनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय माखासे खामानिफोर मावनायाव मुुखुब जानानै थायो बेनि बेलायाव जों ओ गथ' थायफोरखौ फोसाबनो थाखाय बारा एसेबां सम मोनाबो जानो हागौ जोंनि हौवा माहारिफोरा नाथाय बेयावहाय जोंनि आइजोफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लालांनांगौ। आरो थार लामाथिं आगान सुरलांनो थाखाय ओ फोसाबलांनांगौ दैदेनलांनांगौ होन्नानै आं सानो। सानो आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय या थारैनो सैथो अब्ला जोंहा समाबो लावबाय नोंथां। जोंनि सावरायनांगौ बेखौनो दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन नोंथां।